हेलौ
औ खोनादों नोंथां
अ ओ ओम मा खालामदो नो थाङा बुरबाय नामा?
उन्दुआखै दं ओरैनो।
औ उम
नोंथाङा
अ आंबो दं बिदिनो मबाइल नायदोमोन डायरेक्ट टपिक आव फैनोसै ना? उम्म जों दिनै नारजि जों अमा जेनेबा नारजिखौ माजों जायो जाय खिया बिनि सोमोन्दै एसे सावराय सै
औ
नोंथांनि बायदिब्ला नारजिजों नारजिखौ मा माजों जानाय जायो नोंनि न'खराव मा माजों जायो बेखौ फोरमायदो इसे।
जि अ नारजिखो जेनेबा अमा बेदरजोंबो मोजां
उम्म
ओमफाय ओरैनो ना गोरानफोरजोंबो जाजायो।
औ।
ओमफ्राय आरो अमाजों बांद्राय मोजां मोनो आरो। अमा अमा गोरान जों
उम्म
उम्म अमा गोरानजों संबा बांद्राय मोजां नाङो आरो जानो।
उम्म नारजि दोलो
औ नारजि दोलो औ।
उम्म आंथ बु बुहुद रोखोम रोखोमनि जानो हायोना नारजिख जेनेबा हमनानै ला ना गोरानजों नारजि रोसि फुदुंनानैबो लोंनो हायो दाउजोंबो दाउफोरजोंबो साय बायदि फुदुंनानै लोंनो हायो बानलु गोस सा होनानै हायजें रुसुन बायदिस ना होनानै आरो खासफोराव सारदुफोर जाबाबो बे नारजिखौनो जेनेबा अरगारनायय थायो होननानै बरनि नेमखान्थियाव फालिनाय जायो आरो मानिबा नेमखान्थि बायदियैनो जाहैबाय नारजिखौ जाहोथारनांगौनो आरोना। बिदियावबो बाहायनाय जायो। आरो नारजि अ ना गोथांजोंबो जानो हायो। आरो गोथांङै संनानै माबानानै गोथांङै दसे सोमना दोननानै बाथोन बायदिबो सिफ्लेनानै जानो हायो फानलु पियास रुसुन होनानै।
औ
बिदिबो जानो हायो आरो
अम
नोंथांनि बायदिबा फाथोखौ माबायदियै मोननो हायो जोंङो।
फाथोखो फाथोखोबो फुग्रियो। बिनि उनाव गोथांबो जाजायो फा थोखो गोथांङावबो जाजायो। गोथांङावबो मोजांङानो नांङो जानो।
भाजि जानोना
भाजि जानो माबाजों नाथुर फोजोबनो मोजां
अम खारै
ओमफाय आ बे बे फाथौ फाथोखो जानाय एसे माबाबा बोराय-बोराय जाबा।
औ
फोरानना दोननो हायो। फोरानना-फोराननानै
औ
अमा बेदरजों जानो हायो आरो। अम फासथाव इ दि आरो दिरुंबो जायो।
औ
दिरुंनिफ्राय इथिं सोमग्रोयो आरो ना। सोमगोरनायनि उनाव ओ बे गोरि जाबा बिगुरा
उम।
बेखौनो दिरुं बनायो आरो।
औ।
उम। ओमफ्राय आरो बे माबाया बिनि थारायाबो अर सावजायो माने गारजाया आरो बे फाथो दंफाङा। जेरावबो लस जाया आरो
बाहायजायोना?
उम जेरावबो बा हाय जायो।
उम।
इंख्रियावबो बाहाय जायो दिरुं सिरुं बाहाय जायो।
उम।
उम।
दोनि समावथ' बांसिनानो फाथो दुरुंनिजोंसो खामानि सोलिबोयोमोन सोलिनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो।
उम दाबो दाबो सोलियो बे थ बस बस्था माबि बानायोना
उम उम थेवब्लाबो गोदो बांसिनसो सोलियोमोन ना गोदोनि दिनाव माने न'फोर खाबाबो फाथो दिरुंखौनो बाहायोमोन। बांसिन आरो जेखियानो माबा मोनसे न' स' बा माबा मोनसे खानांगौबा बे फाथोखोनो बाहाय जायोमोन आरो।
औ।
उम।
आरो नोंथाङा बिनि अनगायैबो बेलेग मिथियो नामा फाथोनि सोमोन्दै?
फाथोनि सोमोन्दै आं बारा मिथिया मिथिनाया नोंथाङा खिन्थादोलाय।
औ।
आं खालि बि बेदर जानाय
औ औ फाथो होननानै बुङोब्ला थ' जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे फाथो ओंख्रि जेनेबा नारजि ओंख्रिया बहुद माबा मुंदांखा होननानै सानजायो आरो। सोबबो जानो मोजां मोनो‌। फ्रायानो जायो। अमा बेदर जोङानो जा बा नाजोंआनो जा गोथाव आरो जानो। मोजां
औ
औ सोरबा बायदिया फाथोफोरखौ जेनेबा आं फारसेनिफ्राय बुंनोसै जेनेबा फाथोखौ जोङो बोरै मोननो हायो आरो ना बेनि सोमोन्दै एसे बुंसै आङो फासथावनो जों ओं फासथावनो जों फाथोखौ जेनेबा हाखोथ' एवनानै लाग्रोनांगोन ना
औ
बाय लानानै बिनि उनाव फाथोखौ सारना होबाय। ओमफाय दिनो मास मोनसे मास मोननै बिदिनो थानानै रजबाय। गोरलै समावबो जाबाय। खानानै खारै बायदिसिना भाजि जाजायो नालाय ओमाय जानानै थिंजाय जानानै जेब्ला एसे अहानाय बायदि मोनो आरो फाथोआ जेब्ला रायो बेखौ आरामनो दानबाय गुदियाव दाननानै दाननानै बेखौ खानानै बिलाइफोरखौ ओमफाय फोराननानै आरो बिनि फिफांखौ बा देन्थाखौ दैयाव गारसोमनानै दोननाय जायो आरो। बिदिनो सप्तासे बा सप्तानै रुइनायनि थाखाय आरो बिगुरा जेन खामानि होयो। ओमफायो बे बिगुरखौ उनावहाय जेला रुयो होमबाथाय मा होनो गु बिगुरखौ खुनानै बिगुरखौ जिरनानै बेखौ फाथो दुरुं खालामनो थाखाय फोराननानै दोननाय जासिगोन आ थिं जाय फाथो सिना मा होनोना बेखौबो फोराननानै दोनो आरो ना अर सुनो बायदिसिना बुहुथ खामानियाव होयो बियो अर सुनायाव बहुथ मो जां आरो मा ओमफायो जेला फाथोआ रानोना दिरुं खालामसिगोन बे खौ आरामनो साफ्रेनानै दोनो आरो गोदोनि मानसिफोरा जे नांगौ जानाय स समाव दुरुं नांगौबा बायनाङा बेखौनो बाहायनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव
अ
नारजिखौबो फोरानना दोनसिगोन ओमफाय इदिनो मास मोनसे गाहाम फोराननानै दोन उम फोरानखांनानै मास मोनसे बा मास मोननै सोना दोननानैबो जानो हायो बा
ओ मास मास मोनसे फोरानबासो जायो खोमा ना?
औ बिदिबो जायो। अबावबा माने बोथोरनिबो खोथा थायो नालाय
उम ओमफ्रा माबायदि सङो बेखौ अमा बेदरखौ अमा बेदरजों नारजिजों माबाय सङोलै
औ बेफोर बेखौ जेनेबा नारजिखौ नों मा होनो दिनैनो सोमना दानबाय बात गाबोन जासिगोन आरो बेखौ हराव सोमना दोननानै गाबोन जासिगोन आरोना न' सुनानै दैखौ सेबोै सेबोै सेबनानै जेनबा नों अमा गुसुं सङो ना माजों सङो। एखौ नारजिखौ खारै होनानै दैसे होनानै बेखौ एरग्रिग्रोरना लाबा बांसिन मोजां रुयो आरोना
औ
ओमफायो बिदि दि खालामनानै नारजिया जेला रुयो आरो दै होबावदो नोंनो नां-नांगौसेबां दै होनानै अमा बेदर होयोबा नों फारसेथिं अमा बेदरखौ पियास रुसुन बानलु होनानै एवनानै लादो आरो फ्राम फ्राम आर रामनो ओमफाय एवना लानानै नारजिखौ सागंजों सा सानानै जेला गेब्लेयो होमबा अमा बेदरखौ होसनदो ओमफाय गोबाव गोदौ होनोनानै हाइजें रुसुन बायदिसिना बानलु देनानै होदो होनानै गोबाव गोदौ होनानै खांदो आरो खांनानै बिदिनो संनाय जायो आरोना नारजि ओंख्रिखौ होनबाबो जेनेबा बेलेग बेलेग रोखोमैबो जायो नालाय मानसिफ्रा गावबा गाव सिटेयलनि आरो
औ सोरबा सोरबा बुरजा होनानै आथा आथा जायो सोरबा लाव लाव जानो मोजां मोनो आंबाथ लाव लावखौ एसे मोजां मोनो आरो
औ औ औ
थाबा मोजां नाङा जानो
औ
आंनि आं आंबा आं आरोखि बेलेगखो मिथिया नोंथाङा माबायदि? मोजां मोनो
आंथ नार्जि दोलोखौ लोथो लोथो बा आथा आथाखौनो आराम मोनो आरो मोजां नाङो आरो बिदिखो जानान लाव लावबा बांद्रायबो जानाङा लाव लाव माने नारजिज जों ना गोथांफोरजों फुदुंनाय फोरा लाव लाव जायोना बेखौबो मोस नोमोनो मबाबो नारजि दोलोक औ नारजि दोलोखौ माने आ लाव लावस संबाथाय आं माने मोज जां मोना आरो जेरै मा होनो आथा आथा स ओ आराम नाङो आरो जानो होनबा नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनसै खोमाना नोंथ थांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय बुहुद औ टाइमाबो जाबायना औ।
देस